हेलौ नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दङना नोंथां?
औ दङ नोंथां
ओ आङो नोंथांजों फंनैसो सावरायनो होननानै हरनाय जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों माहो
दावबायनायनि बागै दावबायनायनि बागै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां हागोनना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां
ओ नोंथां जोंहा आं नोंथांनाव सोंगोरनि जे नोंथां जोंहा दावबायनाया ओम जों सुबुंफोरनि जिउआव मानो फैयो एबा जों मानो दावबायो ओ नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जों सुबुङा दावबाय जों सुबुं दावबायनायानो जाहैबाय गुबुन गुबुन जायगा नुफेरि बा मिथिफेरि जायफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै सोलोङो नुफेरै बुस्थुखौ नुफेरै जायगाखौ जों नुहैयो
औ
बेजों लोगोसे जों हाय बायदि समायना नुथायखौ गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो मोजां मोजां जायगा नुबोनो हायो मोजां मोजां जायगायाव जोङो बेरायनानै
होमबा नोंथां
औ नंगौ।
हेलौ नोंथां
दावबायनाया जाहैबाय जोङो सुबुङा
औ रौ नोंथां नोंथांनिखौ आं खोनाफैयासै हेलौ' नोंथां औ औ नोंथां औ औ नोंथां औ औ नोंथां औ औ औ नोंथां दावबायनाया बा मोनसे गोनांथि नेरसोन जेराव जों गोजान जायगायाव थांनानै नुफेरि बेसादखौ नुनो मोनो ना नोंथां औ नोंथां नोंथाना नेट गैला नामाथाय औ दे नोंथाङानो जागायबाय था नोंथाङा आं आंनिखौ नोंथांनि रावखौ आंनाव खोनाफैयाखै आं आं नोंथांनिखौ खोना फैयाखै नोंथाङा जागाबाय था दे औ औ नोंथां औ औ नोंथां औ औ नोंथां औ नोंथाङा जागायबाय हेलौ नोंथां नोंथाङा जागायबाय था जि मिनिट जानो होथार